खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां?
गोजोन मोना बिदिनि नोंथांसिम गाहाम हामलनायखौ बावहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
दायोथ' आङो ओरैनो दङ।
नोंथाङा होनबाथौ ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों मोननैसो। बाथ्रानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ औ हागोन। मानि सोमोन्दैबा
जेनेबा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरखौ माबोरै सङो। माबायदि बाहायो माबायदि जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो।
औ औ
दा नोंथांनाव आं सोंनो लुबैदों। जोंनि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै अनलाजों दाउ नोंथाङा बेनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सुंद'योब्लाबो?
हागोन हागोन मानो हाया जानो-
दे अब्ला नोंथां आंनो फोरमायना होनायसै। औ
औ औ औ दे बिदिब्ला आं बुं मोनसे नोंथां। आ अनला अनला होननानै बुङोब्ला जेनेबा अनलायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि। आ जायखौ गुबैयै माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो। ओ अनला ओंख्रियाव अन गुन्दै गैयाब्ला अनला ओंख्रि जाया होननानै जेनेबा मानोना जोंनो अनला ओ अन गुन्दैखौथ' नांथारखागौ नालाय अनला संनायाव आ बेजों लोगोसे खारदैयाबबो गोनांथार बिफाव लायो आरो ना अनला ओंख्रि संनो थाखाय
मा बुस्थु होनदों?
खारै खारै
अ खारै
खारै औ खारैया ओ ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरंखौ सुनानै एबा सोमनानै लाग्रोनांगौ ओ बिनि उनाव जेनेबा बा अवालाव देनानै देनांगौ आरो नाथाय आथिखालावथ' जोंनाव उवालनि जायगायाव ग्रेनदारखौ बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो ओ ग्रेनदारजोंबो माइरंखौ उनना लानाग्रो नांगौ आरो ना बेनिफ्राय बेखौ लाग्रो खां उनना लाग्रोखांनानै जेन'बा जों दाउ बेदरजों होनदोंना नोंथाङा जेनेबा दाउ बे दाउ बेदरजों संनोब्ला जोङो दाउ बेदरखौ गिबियावनो न'नि दाउजों जेनेबा संनोबाथाय बेखौहाय दाउ खौ गिबियावनो एवग्रोनानै लाग्रोनांगौ आरो दाउखौ जेनेबा थाव संख्रि बानलु जायफोर बै पियास सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होग्रोजोबनानैहाय दाउखौ एवनानै लाग्रोबाय बेथ' नोंथाङाबो मिथि
औ मिथिगौ नोंथां
ओं बिनिफ्राय दैखौहाय दैखौ होनानै लाबाय ओ दैखौ होनानैहाय जेनेबा बे गोदौफ्रुबाय थानाय समावनो आरोना ओ जोंनि बै उननानै लानाय अनलानि बै गुन्दैखौहाय ओ फ्र फ्र सारनानै होनांगौ आरो ना नङाबा बेखौहाय खुरैयाव जेनेबा दैजों लगायनानैहायबो होनाय जायो आरो बेखौहाय ओमफ्राय ओ जाहाथे बियो सिङावनो माबा गेब्लेनानै थाया जासे बेखौहाय गोसारजोबनायनि थाखाय खोस्लिजों एरनानै होबाय थानांगौ आरो ना आ बिनिफ्राय बेबायदिनो बे गोदौफुबाय थानाय समावनो बै खारैखौ जायखौ खारै होनदोंमोन आंङो बिखौ होनांगौ आरो जा बिसिबां बिबांनि नांगौ बेखौ नायनानै होनना जागोन ओ बिनिफाय ओ जेनबा संख्रि नांनाय नाङैफोरखौहाय साखिनानैहाय ओ बेसेबां जखा सिमावहाय नोंथांनो नांगौ बेखिनि जखासिमावहाय बन्द' खालामनानै होनाय जागोन आरो
आदसा अनला ओंख्रि औ दे बुंबावनो हागोन अनला ओंख्रिखौ दाउनि अनगा गुबुन गुबुन माबाजोंबो संना हायोना गुबुन बुस्थु
औ हायो हायो नोंथां मानो हाया जानो माने दाउनि अनगायैबो जेनेबा अनलाखौ जों बेसरजों सङोब्ला गिबियावनो ओ बे बेसरजों संनो हागोन बिनि उनावहाय ओ मा होनो
औवा गाजोंबो संनायखौ आं नुनो मोनो नोंथां
औवा मेवाइ जेनेबा मोदोम फुल बि बार खुन्था खुन्थायाइ सेवालि बिबार आरो आथिखालाव जोङो बेलाथिजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ आरो आं मोनसे बुस्थुखौ नोजोर होनानै नुनो मोन्दोंदि अनला ओंख्रिखौ मुलानि बे गोरान दा मुलाखौ हानानै फोरानो बे मुला गोरानजोंबो जानायखौ आं नुनो मोनो।
आरो थास' बिबार थास' बिबारजोंबो गोरान खालामनानै खायफाया जायो आरो ना बेखौहाय लोगोसे खमा बिबार खमा बिबारजोंबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो बायदि बायदि मैजों बिबार बिलाइ जों अनला ओंख्रिखौ जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ओ आरो बेल' नङा जेनेबा ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि हा आथासुनि हाबायाव नोंथाङा मोनथिखायो दा थासुनि होननाय हाबाखौ अ अ बेयाव अनला ओंख्रिया गोनांथार आरोना अनला ओंख्रि गैयाब्ला हाथासुनि हाबाया जाया। बे हाबायावहाय हिन्जाव गोदाना अनखौ देनानैहाय अनला ओंख्रि सङो आरोना ओमफाय ओं ओंखामबो ओंखामबो संफायो बेजोंनो लोगोसे बे गिबि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो गिबियै खुरनानै जाहोग्रोयो आरो ना बे गामिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावनो बियो हौवा गोदाननो खुरनानै जाहोग्रोयो ओम बेनि उनावसो रायजो राजानो जाहोयो ओम ओमफ्राय बे हाथासे ओंखाम ओंख्रिखौनो जेनेबा सारायाव सारियाव जिरायनाय गासैनोबो एसे इसेयैबाबो होनानैहाय थोहोनांगौ जायो आरोना एसेबाबो आल ओमफाय थोहोखा खांनायनि उनावहाय बे जे हाथायाव दङमोन बेखौ एसेब्लाबो आग्लाय होनो नांगौ आरोना जेनेबा गोद गोदोनि आबै आबौमोना बुङो आरो बे आग्लायनायखौनो रायजो राजाया संनाय ओंखाम ओंख्रियाव दोनहैफिननांगौ एबा न'मा न'आवहाय सोहैफिननांगौ आरो ना।
औ नंगौ नामा?
औ औ अब्लासो हिन्जाव गोदानखौ लोखि गोनां एबा माइनाव गोनां होननानै खोना
औ खोनादों नोंथां औ
औ औ ओ दा नोंथाङाबो माब माबेबा मोनसे जोंनि दोरोङारि जाग्रा जेनेबा सबायजों साम'जोंखौ माबोरै संगोन बेनि फारसे इसे बिबुंथि होनो हागो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
ओं
अब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांसै सबायजों साम'खौ माबोरै सङो। औ गिबियाव जों सबायखौ न'आवनो फैयो खायफाया जेब्ला न'आव गैया अब्ला जों हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ जायो। बेयाव जोङो सबायखौ गोबां रोखोम रोखोमनि मोननो हायो जेनेबा जोङो मोनसे नाफ्लेखानाय बा सबायखौ जोङो दलायोना बा उवालफोराव देनानै गावस्रा होयो। बिदि बे रोखोमनि मोनखायो आरो नङाबा गथा रोखोमनि मोनो आरो। जुदि नों गथा रोखोमनि सबायखौ बायनानै लाबोयोब्ला नों न'आव लाबोनानै बेखौ गिबियाव एवनानै नों बेखौ माबानानै दलायनानै बा देनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नोङो बेखौ संनायनि सिगां नै बा थाम घन्टासो सोमहाबना दोननांसिगोन नों दैयाव जाहाथे बियो गुरै जायो। बेजों लोगोसे से नोंथाङा बुंदोंमोन साम' साम'खौ जोङो बांसिनानो दैमानि साम'फोरजों जायोब्ला सबाया गोथावसिन जायो होनना बुङो आरो जायखि साम' गोलाव होननानै बुंनाय जायो। बे साम'खौ जोङो बांसिन दैमायाव मोनो सेराव जुदि नोंहा न'खराव दैमायाव थांग्रा रावोबा खननानै लायनो रावबो सुबुं गैयाबा बाजारफोराव बायना लाबोयो सुबुंफोरा बे बायनानै लाबोनाय साम'खौ नोङो गिबियाव न'आव दडाइरेक्ट लाबोनानै जाफैग्रोआ मानो होनोब्ला बेखौ डाइरेक्ट लाबोनानै सायनानै जायोब्ला बेहाय जोङो हा बालाफोरखौ मोनजाफानो हागौ जायनि जाउनाव जों लाबो लाबोनानै बालथिं बा माबा मोनसे खान्थाफोराव जोङो दै एसे होनानै बेखौ खिगारनाय जायो आरो जाहाथे बेयो खिगारलाङो बेनि उनाव जोङो मा खालामगोन बेनि बे सिगां खर'आव थानाय बे थाखोना बायदि थायोना साम'आव बेखौ जोङो फिन नङाबा बिजिजों एरख'नानै लाग्रोगोन बेनि उनावहाय बिनि बे उन फारसे बा खिबु फारसेखौ जोङो सिखाजों दानस'सिगोन आरो थांगोनाव ओमफ्राय थागोन माने गद्राय बो बुङो बेनि उनावहाय जुदि बेखौ दानसयोब्लासो जोङो सबाइखौ साम'खौ जों सोबनायाव बा जानायाव गोरलै जागोन आरो नङाबा जोङो साम'खौ ओरैनो बे दानस'वालासिनो सोबोाथाय जोङो साम'नि माबाखौ मोनजायाबो जानो हागौ बे मोदोमखौ बेनि उनावहाय जोङो- सबायखौथ' सोमना दोनखाबाय नालाय साम'खौबो एसे एवना लासिगोन जोङो जाहाथे बेयो एसे गुरै जायो। बेनि उनावहाय जोङो सबायाइनि बागै फैफिनसै सबायाइखौ सोमना दोनखांनायखौ जोङो फुदुंबाय थानाय दै बा दैया गुदुं जाबाय बेहाय जोङो सबाइखौ होना लासिगोन देलाय होना लाबाय होना लाखांनायनि उनाव जोङो एसे रुबाय रुनानै जेब्ला बियो गोदौनानै एसे गुरैहां जाबाय बेहाय जोङो माबाफोरखौ होसिगोन खारैखौ होसिगोन। खारै होयोब्लाथाय जोंहा गुरै जायोना। जेब्ला खारै होनानै एसे गोदौबाय थाबाय गोदौबाय थानायाव जोंहा सबाया जुदि मोजाङै गेबेयाखै अब्ला जोङो मा खालामगो मोनसे फाख्रा जायखौ जों सागं होनना बुङो औवानि बानायनाय जायो। औ सोरबा सोरबा बिफां फोरनिबो बानायोदांं बिखौ जोङो एसे गेब्लेनाय बायदि बेखौ बेखौ जोङो साननानै लासिगोन आरो बा नाफ्लेनानै लासिगोन। जुदि बियो एसे गेलेखांनायनि उनाव इसे मोजां जाबाय अब्ला गोदौबाय थानाय समावनो जोङो बै साम'खौ हरसिगोन आरो बेहाय सबायाव बिदिनो दसे सम थामजि ब्रैजिबा मिनिटसो जों गोदौ होबाय थानो हागोन बेखौ गोदौ खांनायनि उनाव जुदि बे जा थावना जाबाय अब्ला बेहाय जोङो मा खालामगोन संख्रिफोरखौबो साखिनांगोन जों बेहाय संनायाव मा मा होफानांगोन संख्रि होफानांगोन ओमफ्राय बानलुफोर माखासे नांगौ रोखोमनि मस्ला बायदिसिना सिनाखौ जों होफान लानांगोन आरो जाहाथे मोदोमनायावबो मोजां मोदोमो जानायाव मोजां मोनजायो। बेजों लोगोसे जोंहा बे सबायजों साम' ओंख्रि बेयाव गंगा थुुनजिया नोंसोरनि साइदखोय मा बुङो मुगा थुुनजियाबो बुङो बेखौ
औ गंगार धुनदियाखौनो होननाय जायो जोंनि सायदथिंबो।
बेखौ होफायोब्ला बांसिन मोदोमनाया मोजां जायो आरो।
औ औ
सबायजों साम' ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो बे रोखोमैनो बे आदबजों
नोंथांनि बे बिबुंथिजों आं माखासे गियानखौ आरजिनानै लानो हाबाय।
औ नोंथाङा आंनि जि बिबुंथि होननाय बेखौ नोंथां नोंथाङा बुजिनानै मोनदों ना नोंथां।
मोनदों नोंथां मोनदों।
औ नोंथांनि बे अनला ओंख्रि संनाय आरो अनला ओंख्रियाव मा मा बाहायो बेखौबो मिथिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों नोंथां। माब्लाफोर आङो निजा संनानै अनला ओंख्रि जानो सानदों नोंथांनि
औ औ औ आंबो नोंथांनि होननाय बादि जिनो साम' ओंख्रिखौ संनानै जानायगोन माब्लाबा दा बिदिब्ला ओ बेखिनियावनो आङो जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'नो सानदों।
औ जागोन नोंथां समाबो जाबाय। दे बिदिब्ला उनाव लोगो मोनलाय फिन फिनसिगोन नोंथां।
औ दे औ